हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ बेबा जोङो मोनसे दिनै बर'नि थाखाय बर' हारिनि मोनसे टपिक रायलायनाय न
औ औ
बर' हारियावनो सलिनाय फोर सोलिनायनि थाखाय मोनसे टपिक माने बैसागुनि टपिक लानो नामा?
औ औ लाजागोन नोंथां।
जोंनि बर' हारिनि बे बैसागुआ मोनसे बर' हारिनि माने ओ मा होनो बेखौ जोंनि बर' हारियाव माने बे बैसागुखौ माने फालियो आरो जोंनि बर'फोरनि बे नेम धोरोम खान्थि आसार आसार खान बिदि बैसागुआ मोनसे बिनि बागै जोंहा जोंनिथिंजायहाय माबायदि बैसागुखौ मादि फालियो माबायदि ओ खा बैसागु माबायदि फालियो माबायदि हंगारो बेखौ बेफोरनि बागै आङो जोंमिथिनायनि बागै एसे फोरमायनो
औ औ
अ दा टपिकआव थांनोसै दा ना
औ औ नंगौ नोंथां
बैसागुआव माने बैसागु संक्रान्ति बैसागु
औ औ
संख्रान्तियाव बैसागनि संख्रान्ति बा जोंथिंहाय माने फासआवनो संख्रान्थिखालि मानि जों गेटआवहाय गलियाव मोसौ गलियाव गेटआव लामाया बेफोराव माने आरो न' न'नि खामसालि खुन्थि खुन्थिया बेफोराव माने जोंनि खैजायहाय ओ फान्थाव फान्थाव लाव दावा बिबार बेखौ माला सुनानै ओमफ्राय खाथ्रि बिबार बेनिफ्राय रायदों बिलाइ बेखौ ज' खाथुमनानैहाय मोखोना बिबार बेखौ ज' खाथुमनानै फानि लाव फान्थाव आरो दावा बिबारखौ माला सुनानै खानाय जायो माने गेरावबो खानाय जायो मोसौ गलियाव खानाय जायो न'नि खामसालिफोराव खानाय जायो। नमा न'थिं खानाय जायो साहा न'थिं खानाय जायो आरो। बेखौ मोनसे जोंनिथिं फालिनाय नुयो आरो गोदोनिफ्राय आबैबो आबौमोना बे माने नेमखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ दासिमबो बे नेमा जोबाख खै दासिमबो गोदो आबै आबौमोना सोलिबोनायानो दासिमबो दङ आरो। बिदिनो ओमफ्राय इदिनोहाय मोसौ थुखैगोन मोसौबो थुख खैगोन जोंथ' संकान्ति खालि ओ मोसौ खौ लांनानै दैमाफोराव बयबो ज' ज' लांनानै थुखैहैगोन। थुखैहैनानै बिनिफ्राय मोसौखौ थुखैखांनानै ओ लाव फान्थाव दावा बेनि माला सु नायखौ मोसौनो माला गानहोगोन बेनि आरो मोसौखौ माने फोथा माने हांगारजों न'नि संनाय हांगार गोसोमजों थाव एसे लागायनानै बेखौ थालिर लाइजौआव लानानै ओमफ्राय आरो थालेरनि लाइजौ आरो बे थेन्थाखौ थालेर लाइखंनि थेन्थाखौ मोजाङै हानानै बेखौ माने थुखैखांनाय लोगो लोगो फोथा फोथा फोथा थुनानै होगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो माइब्रा माइरंखौ गोरानैनो एवो आरो बेखौ ओ सबाइ एवनाय होनो आरो जोंनिथिंजायहाय सबाइ गोरान। होनो बेखौ एवनानै मोसौनो जाहोगोन बेनिफ्राय दावा बिबार फान्थाव बेखौ हानानै लानायखौ मोसौखौ थुखैखांनानै मोसौखौ माने ओ जोंनिथिं फोथा थुखांनानै मोसौखौ मा सारनानै होनाय जायो मोसौनाव खुइनानै होनाय जायो माने लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे था बिदि होननानै जोंनिथिं माने मोसौनाव खुइनाय जायो आरो बेखौ जों बे नेम खौ नुनो मोनो जोंनि आबै आबौआ फालिबोबाय थानायखाय दासिमबो बेखौ फालिबायानो थायो गामिफ्रावबो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो।
औ औ।
ओ बिनिफ्राय आरो बैसागनि एक थारिक खालि माने मोनसे नेम दङ एकस' एकथा मैगं खांनानै जानाय ओ मोनसे नेम दं नेम दं आरो बेखौ जोंनिथिं बेखौबो फालिनाय जायो। बाहाय माने गासिबो गोखा गोखै जा मैगं दङ मोनसे मोनसे माने साननानै एकस' एक खालामनाय जायो आरो ओमफाय फोरखौबो थालिर फस्ला खौ दाननानै बे एकस' एकथायाव होनाय जायो आरो बेखौ मैगं हिसाबै। जोंनि ओमफ्राय बेखौ
माने गोदोनि आबै आबौआ बुङो आरो बोसोराव बोसोरसे माने फो बोसोरसे जोङो जा ओ बोसोरसे जों जाबोबाय लोंबोबाय। जोंनाव माबा दस माबा माबि मानसिनि देहायाव बेमारफोर जानाय थायोना बे बेमारा खारथों आरो फैगोन बोसोराव जेबो बेमार दाजाथों होननानै जानाय जायो होननानै जोंबे खौ मिथिनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
दै मैगंखौ ओमफ्राय बाहाय माने गोथाव जाथों होननानै बेदर होफानाय जायो आरो।
औ औ।
सोरहाबा दाउ बेदरखौनो संनाय जायो सोरहाबा अमाखौ अमाखौ संनाय जायो अमाखौ बांसिन अमाखौ संनाय जायो। बे बेजों जानायाव आरो
औ नंगौ।
बांसिन अमाखौ जानाय जायो अमाखौ होदेरनाय जायो। दा जोंनिखौ बेखौ फालिनाय जायो आरो दा नोंथांमोननिथिं। मा फोरमायनाय जायो बेखौ नोंथां फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बैसागुनि बागै गोबांखौनो फोरमायनानै होलांबाय नोंथां। नोंथांमोननिखै जेरै फालियो जोंनि बिखैबो बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेरैहाय जोङो सैथ्र' मास मोनजोबथायाव जोङो। मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो। ओ बैसागोनि से खालार सफैबा जोङो मानसि बैसागु खालामनाय जायो। जोंना बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' जोङो बर' सुबुंफोराहाय। बा जोङो माखासे सुबुंफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनायखौ जोङो। नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां औ दा। जोंनि दा ओ सिम जोङो आथिखाल मुगायावबो जोंना बर' सुबुंफोराहाय बे बैसागु फोरबो फालिनायखौ बा जोङो बै बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनो दं आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो। चैत्र मासनि जोबथा खालार खालि जोङो गिबियावनो मोसौ थुखैनाय। ओ फोरबोखौ जोङो खालामनाय जायो बे मोसौ थुखैनाय फोरबोखौ जोङो माबोरैहाय खालामनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो। ओ फुंबिलि समावहाय जोङो मोसौनो बेबायदिनो लाव फान्थाव थाराय गाजलि बा जोङो हालदै बायदिसिनाफोरखौ जोङो माला सुग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ जोङो माला सुनो थाखाय सानसे सिगाङावनो जोङो बुथुमनानै दोनग्रोनांगोन जेरैहाय जोङो। दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय जा जाबस्रिं बा जोङो लाव, फान्थाव, थाराय गाजलि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ जोङो गिबियाव ओ बुथुमनानै दोननांगोन आरोना नोंथां जेब्लाना जोङो सैथ्र' मासनि जोबथा था खालार फैगोन अब्लानो जोङो फुङावनो सिखारनानै बेफोरखौ हानानैहाय औवानि थेंवल जिरनानै माला सुनाय जायो आरोना नोंथां बे मा सुनाय खौ जोङो मोसौनो मासे मासे गानहोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो। मोखोना बिलाइ बा जोङो मोखोना बिबारखौ लायनानैहाय। बे माला सुनायखौ जोङो दिग्लि दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बिलाइखौ। ज' होनानै जोङो उखुम मुदायाव गानहै दोनो बा जोङो बाख याव मोसौनि गलियाव बा जोङो बाथौ थानसालिनि बेलायाव आलायना, दोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ होखांनानै जोङो मो फोसावनो आसुगुरावहाय ग' गङावहाय जानाय थावफोनना होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो फोननो थाखाय ओ जेरै जोंना ओंखाम संग्रा खान्था बा साराय बेनि हांगारखौ जोङो ओ हनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। हनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जानाय थाव होनानै औवा औवानि देन्थाखौ ज' खाथाबनानै बा जोङो थालिरनि बिफांखौ दाननानै जोङो, फिसा जिरना लानानै फोथा फोननाय जायो आरो ना नोंथां औ बे फो फोथाखौ मानो फोननो होनोब्ला जोंना बर' सुबुंफोरनाव मोनसे गोदोहाय सल' दंना। दङमोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ जेरैहाय जोंना, बे फोथाखौ फोननो मोनब्लाालायनो गोदो गोदाय जोंनिया बर' सुबुंफोराहाय, हाग्रा बारियावसो जोंना मोसौखौ हगारनानै हरोमोन नङा होम बा नोंथां औ बे हाग्रा बारियाव हगारना हरनायाव जाहाथे गुबुन माखासे मोसौखौ जाग्रा जिरादफोराहाय जिब जुनारफोराहाय गिनानै खारदो खारगोन होननानै फोथायोमोन आरो बा जोङो बिसोरजों लोगो जानानै ज'नो थाफायोमोन होननानै बे फोथा जोंना बर' सुबुंफोरा गोदो गोदाय फोनजेन जादोंमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना सुबुं फोथायनाय। दङो मोसौ थुखैग्राखालि बेनि उनावहाय जोङो बेखौ, ओ जेब्ला जोङो दुब्लि फोथाराव, मोसौखौ थुखैखांनानै हरननानै लांगोन बेयाव जोङो माइब्रा माइरंखौ ल' थ'गायनानै बेबायदिनो लाव फान्थाव दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बिलाइ बायदिसिनाखौ होनानै जोङो मोसौनाव सारै सारै ओ दसे सल' खननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ बे सल'आनो जादों जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बादि दा जा बिफा बलद बायदि जा होननाय जोंनि बर' सुबुं सुबुंफोराहाय बेबायादि सल' खनानै दुब्लि फारसे जोंना दिग्लि लिथि बिलाइजों बुज्राव बुज्राव लाङो आरोना नोंथां मोसौखौ बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो मोनाबिलि जागोन अब्लाना जों मोसौखौ लायनानै गलियाव खाफैनाय जायो गलियाव खानानै जोङो बेयाव मोनाबिलि जायोब्ला, मोसौनो गोदान फागा होनानैहाय बेयाव, आलारि बाथि होनानै खुलुमनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावनो, जेब्लाना जोंना बैसागोनि से खालार फैगोन अब्लाना जोङो दुगैस्रां लोबस्रांनो जेरै जोंना बाथौ थानसा लि दङ न'आवनो बे बाथौ थानसालियाव जोङो आर'ज खालामो। जाहाथे जोंनि बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां थांथों बेमार आजार आजार दाजाथों बिदि होननानै जोंना आर'ज खालामो आरोना नोंथां। बेयाव आर'ज खालामखांनानै जोङो न'आव आर'ज खालामखांना बिदिनो गामिनि बाथौ थानसालियावबो फुजा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जों नो फुजा होखांनानै गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै ओ बोर सानस्रिलायनायखौ जोङो बैसागु बोथोराव नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां
औ बिदिनो जेरैहाय ओ गोदोर सुबुंफोरा उन्दैखौ बोर होयो। बा जोङो उन्दै सुबुंफोरा गोदो गोदोरनिफ्राय बोर लायो। बेबायदिनो जोंना बोर लानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्लाना नै खालार फैगोन अब्लाना जोङो बैसागु मोसानायखौ नुयो आरोना नोंथां थां जेरैहाय जोङो बर'निनो दोरोङारि गान्नाय जोमनाय जेरै आइजो माहारिफोरा दख'ना गानो बा जों हौवा माहारिफोरा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ गामसा गोथां बेबायदि लानानै जोङो बर'निनो धोरोमारि दामग्रा जेरै खाम सिफुं जथा सेर जा ओ मा होनो बेखौ जेरैहाय जोंना खरखा बायदिसिना आइजें आयलाफोरखौ बा दामग्रा जिनिसफोरखौ लानानै जोङो बैसागु मोसानो जयैनो ओंखारलाङो आरोना नोंथां जेरै ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बोराय बुरै गथ' गथ' गथायाइ गासिबो ज लोगो नांनानै जोङो गामि खा जियावनो जोङो बैसागो मोसानो ओंखारलाङो बेयाव जोङो बैसाग बैसागो मोसानो ओंखारलांनानै जोंनो अननानैहाय जे गामिनि गामि मोसाहैनाया जोंनो अननानै रां बा माइ जों हरोना नोंथां औ बे रां बा माइरं हरनायखौ जोङो लाना फैनानैहाय जेब्लाना बैसागोनि लास जागोन अब्लाना जोङो लांदां दुब्लिफोर फोथारावहाय लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां लावखार ओंखाम जोङो बेबायदिनो बैसागोनि लास्टाव जायो बा जोङो बैसागो दिनै स्नि खालार जानायनि लोगो लोगो जोङो जयैनो रायजो राजा फोरा ज' जानानै लावखार ओंखार जायो आरोना नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां ओं।